हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों ।
औ अब्ला जोङो अर बे आयदानि सायाव दसे रायज्लायजागोन ना नोंथां
औ औ रायज्लायजायो नोंथां
औ अब्ला आङो अर आयदानि सायाव रायज्लायनायखौ जागायजेननि आ ससेे बुंस सिमना लाग्रोनि आङो
औ औ औ
अरा जाबाय जोंनि जिउ खुंनायाव मोनसे गोनांथार गोनांथार गोहो जाय गो फोरखौ जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव नांबाय थागौ जायो अरनि अरनि गे गेरजोंनो जोङो बे बुहुमाव थांनानै दंबो बुंजायो आजोङो अर बुङोब्ला जोङो सानखौबो बुंनो हायो जोङो साननि सोराङाबो अर बायदियानो आरो अरा जोंनि सि जिउआव जानाय लोंनाय बायदि बिथिंनिफ्राय बाहायजानाय बा सोरां होनो थाखाय बाहायनाय
मोनसे गोहो जाय गोहोआ जोंनि देहायावबो हाबनानै दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनो मानसिनि जिउआवबो अरा गोबां बिफाव लायो जेरै जोंनि थैखौ गुदुं खालामना लाखिनो थाखाय थाखाय जोंनि देहायाव अराय बिदुङा खारबाय थायो
औ औ
बे बिदुंनि गेजेरजोंनो सुबुङा थांनानै थायो आरो अर बुङोब्ला जोङो आ जेरै खोमसिखौ सोरांहोनो थाखाय जोङो उम अर-अरनि गेजेर जेरजों जोङो सोरांखौ मोननो हायो जेरै साननि समाव जोङो आ सान बायदि अर अर गोहोखौ जोङो मोननो हायो जाय जोंनि आ फुंनिफ्राय मोनाजासिम जोंनो सोरांहोयो बे बुहुमा साननि सोर गिदिं गिदिंबाय थानायनि थाखाय खावसे समनि खावसे साननाल' जोंनियाव नाङो आरो माखासे सानाव खोमसि सि जायो बे समाव जोङो सोराङै लाखिनो थाखाय खाय माब्लाबा समाव जोङो ओ अर खौ बाहायनाय जायो। जेरै लेम बाथि‌‌ बा अर सुनानै जोंनाय बनजार फोरखौ जोङो बाहायनाय जायो सोरां मोननो थाखाय औ आरो जोंनि जानाय लोंनायखौ जोङो फोमोननानै जानो थाखाय जोङो अरखो बाहायनाय जायो। जोंनि जानाय आदारखौ बानायनो थाखाय नोंथाङाबो अरनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ औ बुंनो हायो नोंथां नोंथां बुंनायाबो थारैनो गासैबो सै बेफोरखौ जों जोंनि थांना थानाय जिउआव गोदो बा सिगां समनिफ्राय जेब्ला मानसिया जोनोम जादों बै समनिफ्रायनो जोंहा अरजों सोमोन्दो थानाय अरखौ जोंहा ओ गिबियावनो गोदो गोदाय समाव जों अरखौ जेनेबा अरखौ फोजोंनो थाखाय जोङो अन थाइदों देफ्रामनानै जों अरखौ ओ दहन्ना लानाय जादोंमोन जे बिदि दे अन्थाइजों अन्थाइ देयोब्ला जों अरखौ मोननो हा हायो । बे अरनि गेजेर गेजेरजों जोंहा ओ मानसिया ओ हाग्रा बंग्रायाव थानानै बायदि ओ जिब जुनार बा मैगं थाइगं बैफोरखौ सावनानै जों जानो थाखाय बे अरखौ ओ दहननाय जादोंमोन गिबियावनो माने ओ अन्थाइ दो अन्थाइ देजाबो ब्ला अर मोनो होनना मिथियो मिथिनाय दं बेवहाय ओ जिउ जा जारिमिन दं होनना मिथियो जों नोंगौना नोंथां औ ओ बे अरा जोंनि थाखाय ओ जोबोर गोनां जोंहा थांना थानायाव जेरै ओंखाम संना जानाय बा ओंख्रि संना जानाय बायदि बायदियाव जोंनो अरा जोंनो खामानि होयो ओ बे अरा जों मानसि माहारिनि थाखाय गोनांथार मोनसे अर अरा अरखौ जोङो ओ दानि जुगाव बा गेजेर मुगानिफ्राय बा गेजेर समनिफ्राय जों अरखौ जेरै फुजा फाथाल होनायाव जेरै ओ बाथि सावनाय बा धुप सावनाय। बा बिदिनो ओ केन्देल सावनाय बैफोराव जोङो बे अरखौ जों धोरोमजों, बा फुजा-फाथाल सावनाय ओ होनायाव, जोंहा फोथायनाय दं बा अरखौ जों जेनेबा साथि गासा सावनानै जों
औ औ औ नंगौ नोंथां।
औ, बे जे जों फुजा फाथाल ओ बे अरजोंबो जों फुजा-फाथाल होयो ओ बैफोर आरो अरजों जों बायदि बायदि खामानिखौ जों मावफुंना लानो हायो बैफोर फोरनि बागै आरो नो बिथाङा माबाफोर मिथियोबा अरनि बागै ओ बुंनो हाबावो नामा?
औ हागोन नोंथां। जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि जोबोद मोजां मोनदों आं नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै। आरो आं बिनि गेजेर आङो नोंथांनिफ्राय माखासे ओ बुंनायखौ खोनानानै आरो आं गोसोआव फैफिनबावबाय माखासे अजों सोमोन्दो गोनां बाथ्राफोरखौ दा नोंथाङा बुंनो होफिननायलाय आं अरनि सायावनो फंनैसो बुंफिनबावनि अ-अरनि गेजेरजोंनो जोङो इसोरखौबो सिबिनाय जायो नोंगौ। सैथो जोङो आलारि बाथिफोर सावनो थाखाय जोङो अर खौ बाहायनाय जायो आरो धुुप धुना सावनो थाखायबो जोङो अरखौ बाहायनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला अरबा फैनाया जोंनि सुबुंनि जिउआव जोबोर गोनांथार आथिखालनि मुगाखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जों गो ओ आथिखालनि मुगायाव जोङो न'-बां लुनाय, दालान लुनाय गोबां खामानियावनो जोङो अरखौ बाहायनाय नुयो। जेरै लहाजों ल सिथाबनो थाखायबो जोङो अर लेजारखौ बाहायनाय जा जायो आरो जोङो सोरां होनो थाखाय जेरै लाइटफोरखौ जोङो दानि मुगायाव गोदान आदब खायदाजों जोङो बाहायदों। लाइट फोजोंनाय बे जोङो मोननो हायो आरो आथिखालाव जोङो लामा सामा गेटफोराव बो जोङो गोबां ओ अर बाहायनायखौ नुनो मोनो। सोरां होनो थाखाय लामायाव औ नो जोङो अरखौ आथिखालनि मुगायावबो मोननो हायो आरो आरो जोङो बुंनो हायोदि जेब्ला जों नि गोजा गोदोनि सुबुंफोरा अरखौ दिरुुननानै अर सुनो सोलोंजेेनदोंमोन। बे टाइमाव अरखौ दोन बुथुमनो थाखाय जोंहा ब-बुन्था बेफोरबायदि सावनानै लादोंमोन। आरो बनजार। बेफोरबादि। बेखौ जोङो बानायना लादोंमोन उम। खो दोनथुमनो थाखाय। गोदोनि मुगायाव दानि बायदि सलाय लाइटार जोंनि ओ गोदोनि समाव गैयामोन जायनि थाखाय अर दोनथुमनाया जोबोद गोब्राबमोन बिनि थाखायनो गोदोनि सुबुङा गोबां गिदिर गिदिर बनफोराव। अर जलायनानै बन्थ' रोहो रोहो जोंहोनानै बेखौ लाखिनाय जायोमोन। आरो जों बुंनो थाङो अब्ला जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय खनि मुवा जेरै खैला जोङो बेखौ ओ अर सुनो थाखाय। बाहायनाय जायो आरो जेरै बन औवा बेफोरखौ जोङो अर सुनो थाखाय बाहायनाय जायो। बे खैलाखौ जोङो ओ अर सावनानै जोंहा गारि खारहोनायाबो जायोमोन। जेरै खैलाजों खारनाय ट्रेन बेफोर खौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो अरजोंनो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावनाय जायो। जेरै आथिखालनि मुगायाव । आथिखालनि मुगायाव अर फोजोंनो थाखाय पेट्रल खेरासिन बेफोरबायदि खनि सम्पद फोरखौबो जोङो बाहायबोनायखौ नुनो मोन्दों।
औ नंगौ दो
ओ आरो अरखौ जोङो बांसिन जोंहोनो थाख फ्राय जोंहा ओ बारबो सुनो हायो। बिबो मोनसे राहा। खस अरखौ फोजोंखांनायनि अरा जेब्ला गोमोर थैलाङो अब्ला अरखौ फोजोंफिननो थाखाय जोङो बार सुयोब्ला बिनि बिनि बारजों। बारजोंनो बियो गोसासिन जोंनायखौ जोंङो नुनो मोनो। आरो आथिखालनि मुगायाव जोंङो अर फोजोंनो थाखाय गोदोथ जोंङो जेनेबा बनफोरखौ बाहायदोंमोन बा खैलाफोरखौ बाहायदोंमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव खुगायाव अरखौ फोजोंनो थाखाय बार बाहायदों जेरै एलपि जि गेस बेफोरखौ जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनदों। आथिखालनि मुगायाव बनजों सुबुङा अर फोजोंङा लासिनो बेफोरजों एलपिजिनि गेसजों जोंहा अर फोजोंनानै बा केरा सिनि गेसजों अर फोजोंनानै ओ ओंखाम ओंख्रि फोमोननाय बा मुवा बेसाद फोमोननायखौ जोंङो नुनो मोनदों।
औ औ औ। नंगौ नोंथाङा बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो बे नोंथां बुंनाय बाथ्राफोराव गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनदों आरो बे अरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होनना मिथि मिथिना मोन्दों बे अरा अरजों जोंङो बायदि मुवा बेसाद सावनायजों जे जोंहा ओ जेरै प्लास्टिक कागज बायदि उज्ञ जिब जुनार सावनाय बा दंफां लाइफां सावनायाव जोंहा जोबोद खहा जानोबो बेखौ नुनो मोनदों जोंङो जेरै आ जेरै हाग्राबारिनि मिथिंगायारि आ मिथिंगायारि हाग हेंग्रा बंग्राखौ सावनायाव जे अरजों जों हा अ हाग्राखौ अर थावोब्ला जोंहा बायदि आ एम्फौ एनला ओ फोरा जोंहा थानो मोनियावयाव जे अर खामजानायजों जोंहा थैनाय बा हासार। बायदिखौ जों ओ खहा गोनां खालामनाय बेखौ जों नुनो मोनदों बे अर सावनाय प्लास्टिक गाज्रि मुवा मोनामनाय बैफोर अर सावनायनि गेजेरजोंबो जोंहा मुलुगनाङैनो बुहुमाव जोंहा बारहावा थासारिया गोबां ओ गुबुंले एबा बारहावाया ओ जोंनि हां मानसि महराव जे जिब जुनारनि महराव हां बोनाया से बारहावाया गुदुं बा गेस बासना बैफोरो मानसि माहारिनि जिउआव बेमार आजार खैफोद जानायखौ जों नुनो मोनदों नोंगौना नोंथां?
औ नांगौ।
औ बैफोर अर सावनाय हिनाय जेरै अर खामनाय हाग्राफोराव अर खामनाया बायदि दुंहाव थासारि गरम गरमनि थाखाय जों बे अर खामनाया जायो जेरै टाउन सोहोरावबो माब्लाबा समाव जों खामनायखौ नुनो मोनो बे खालामामनायखौ जों बायदि ओ गारिनि दै सारनाय बैफोरखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो गेस गेसफोरा जेरै एल पि जि गेस बैफोर गरम बा बेफोरनि थाखाय बेरफ फुनानै अरा जोंखौ खैफोद महराव टाउन सोहराव खैफोद खालामो आरो हाग्रा बारिफोरावबो माब्लाबा समाव बायदि दुंहावनि थाखाय खामनाय नुयो, नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
बेनि सायाव नोंथाङा मा मा खैफोद खहा खालामदों बा मुलाम्फा जादों बेखौ बुंथिनानै नोंथांनिसिम फोजोबनायखौ ओ फोजोबगोन ना? मिजिंथिनाय थाबाय।
औ नोंथां नंगौ जोंहा गोबाङानो खहा जादों जेरै प्लास्टिकफोर सावोब्ला जोंनि बारहावायाबो गोबां गुबुंले जायो। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो पेट्रल जों जेरै जोंनि गारिफोरखौ सालायनानै अरखा सावनायजों जोंङो उखुन्दै ओं खारो बिनि गेजेरजोंबो जोंहा बारहावायाव गोबां गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ आरो गोबां बिब्दिनो जोंहा मुलाम्फाबो दङ अर सावनायनि गेजेरजों जेरै जोंहा गोबां गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्टफोर बा जोंहा हान्था मेला सोलिनाय राहा अबावबा दावबायारि बेफोरनि थाखाय जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो अरा। अरनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जानाय मुवाफोरखौ फोमोननो हायो आरो बेखौ फोमोननायावबो जोंहा गोबां प्रसेसफोर थायो बा आयदाफोर थायो बेवहाय जोंहा गोबां फोमोननाय बा ओ द-दसेल' फोमोननाय बा सावस्रेमनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो अरनि दोनथुमनाय राहाबो गोबां आथिखालाव ओंखारबाय जेरै सलाय लाइथार बायदि बायदि बेफोरखौ जोङो नुनो मोननोसै आथिखालनि मुगायाव ओ अब्ला दिनैनि बे राय ज्लायनाय हाबाफारिखौ आयदाखौ अरनि आयदाखौ नैबेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
औ